हेलौ हेलौ नोंथां औ खोनादोंना औ नोंथांजों ओ नोंथाङा फ्रि दङ ना? हेलौ
औ खोनादों नों
फ्रि दङना नोंथाङा?
औ दोङ।
अ बिदिब्ला नोंथांजों दावबायनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावराय जागोन ना?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ ओ जोङोथ' दावबायनाय बुङोब्ला गोबांखौनो माने गुबुन गुबुन जायगाफोराव दावबायहैनायखौ नुनो मोनो बिदिनो नों थाङा होनबा बे ओ दावबायनायाव उम मा मा लांफानायखौ गोनांथि होननानै नोंथाङा सानो
नंगो जोङो जुदि गोजान जायगाफ्राव दावबायनो थाङोब्ला जोंनि लोगोआव जोङो गानग्रा सि जोम जेरैहाय जोङो दाबसे जायगानि बारहावाखौथ' जों मिथिया नालाय गुबुन दाबसे जायगायाव माबायदि बेनिखायनो जोङो गुदुंसि फोरबो लानो गोनां जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो दै आरो बेबादिनो जोंनि जाग्रा लोंग्राखौ जोङो लाफानो गोनां जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
औ
थारैनो जोङो बहाबा थांबाथाय दावबायहैयोबाथाय जोङो जाग्रा लोंग्राफोरखौ लांफानाया जोबोद गोनांथार जायो आरो लोगोसे जोङो बे गानग्रा गानग्रा जोमग्राफोरखौ लांफानांगौ आरो लोगोसे जोङो बैफोर जायगायाव थांनानै जेनेबा जोंहा जुदि लोमजानायफोरा जाफ्लाङो एबा उदैफोर सानाय जाफ्लाङो बैफोरनि थाखा एबा खायफाया जोंनिया गारिफोराव गाखोनो हाया बेफोरनि थाखाय गोबायो स' बेनि थाखाय जोङो खायफा मुलिफोरखौ लोगोसे लांफानाया जोबोद गोनां होननानै सानो आरो नोंथाङा औ बिदिब्ला औ नोंथाङा बुंनो हागोन ना जेनेबा जोंनि दावबायनो थांबाय बे दावबायनो थांनायाव बैफोर जायगायाव थांनानै माबायदि सांग्रांथि थानाया मोजां जेनेबा खोनादोंना नोंथाङा औ
जेरैहाइ जोंङो दावबायन थाङोब्लाथाय जोङो हाजो ओनसोलफोरावबो जोङो जेरैहाय दावबायहैयो बा जोङो हाग्राबारि गेजेर गेजेर गेजेर बेफोरबायाददि दावायग्रा जायगा दंनालाय जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जों दा
रायमा नेसनेल पार्क जों बेफोराव जुदि बेरायहैयोब्ला मारियारि निफोराव बेरायहैयोब्ला बेफोरो हाग्रा बारि नङा होमबा नोंथां जेरै बिफोराव जिब जुनार थायो जोङो जुदि हाजो ओनसोलफोर बेरायनो थाङोबा ओ जोंङ गाजलिोंनानै गोलैनोबो हायो नोंथां बेनि थाखायनो जोङो राव सांग्राङै औ थानांगौ जायो बेफोरबायाददिनो जोङो औ बेफोरबायादिनो जोङो जुदि बे हाग्र बारि ओनसोलफोराव जेरैहाय पार्कफोराव जों बेरायनो थाङो
औ नंगौ नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ
हेल' नों
मा
खोनाया मा होनदो नोंथां?
नोंथाङा बेफोर बादिनो गोजान गोजान जायगाफोराव बेरायफेरबाय ना?
औ नंगौ थारैनो।
नोंथाङा
औ
बेरायनानै मा जेनेबा से खोन्था
मा होन्दो नोंथाङा मोजां खोनायाखै नोंथांनिखौ
नोंथाङा बेरायनानैहाय मा मा मिथिनो मोनखो बा सोलोंबोखो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो माने जोंथ' बहाबा बेरायनो थांबाथाय जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंबोनो हायो। एबा मिथिबोनो हायो। जों गुबुन जायगायाव थांब्लाथाय जों बैफोर जायगानि बागै जोङो मिथिनो मोनो बैफोर जायगायाव थानाय जानाय लोंनाय बैफोरखौबो जों मिथिनो मोनोखा आरो ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां।
औ। बेयाव थांनानै जेनेबा बैफोरनि जानाय लोंनाय आरो थानाय मा रोखोमै थायो। बिसोरो आ ओ साब सिखोनै थानायफोरखौबो जोङो मिथिनो मोनो आरो बैफोराव ओ जेनेबा बैसोरनि आयेनफोरखौबो जों मिथिनो मोनो। आरो गोबां बिदिनो जेनेबा जोङो ओ जायगाफोरखौ नुनानै बैफोरनि थासारिफोरखौ नुबोयो आरो बायदि रोखोमनि माने ओ जोङो मिथियि बुस्थुफोरखौ जोङो मिथिबोनो हायो। आरो बैफोर मिथिंनाय मि मिथियै बुस्थुखौ मिथिनानै जोंनि जायगाफोराव फैनानै जोङो लोगोफोरजों एबा नखर खराव सावरायनानै बैफोरखौ माने मिथिना लानो हायो। आरो जोङो जुदि माबाफोर जोंनि जायगाफोराव गैया जाय बेफोर जोंनि जायगानि थाखाय मोजां। आरो बैफोरखौ जोङो जोंनि जायगायाव माने बाहायनो हायो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
बिदिनो माने जोंनिया दावबायनाया ओ जोबोद बिदिनो गोनांथि होननानै सानो आरो जोङो दावबायबाथाय गाय खायफा जोंनिया मोजां मोजां जायगा नुयो। आरो हाजोफोराव जा दाबबायहैबाथ' जोङो हाजोफोरनि गोबां जोङो जिब जुनार नुयो बिफां लाइफां बायदिसिना आरो ओ खाय बेफोर जायगाफोराव माने गुसु जानानै थायो जायगाफोरा स' मोजां मोनो आरो बेफोराव दावबायनानै।
नंगौ